औ नोंथां हेलौ नोंथां
खोनादोंना खोनादोंना
औ खोनाबाय हेलौ खोनायाखैना खोनाबायना हम खाय आ
हेल'
औ खोना खोनायाखै नामा हेलौ ओ खोनाबायना खोनागासिनो आङो औ खोनाना दं
उम उम उम आ माब्रै खबर सबर
ओरैनो खबराथ' मोजाङैनो दङ नोंथां दा दासान्दि जेबो गारजि जाथ'वाखै आरो
अ
हाब बेलाल माबेलाय गैया जेबो उसुबिदा गैथ'वा दासान्दि दासान्दि गैया जेबो उसुबिदा जाथ'वाखै नोंथांनियालाय
नोंथांनिसिम आंनाबो बिदिनो नोंथां मोजाङानो
ए मोजाङानो ना
मा खालामगासिनो दालाय
दा आङो ओरैनो जिरायनानै दङ नै न'नि बायजोआव माने दा मोनाबिलि सम नालाय
औ औ
बार‌ जादोंना
औ औ
ओमफ्रायो मा ओंख्रि मा ओंख्रि लोगो मोनथिथ'वा ना
नालाय थांनाय जायाखै आरो ओरैनो दहाय एसे मोनाबिलिनि सा लोंखांबाय
औ औ
दा आमफाय नोंसिनियालाय मा ओंख्रि दा दाथ' न'आव ओ दाथ' न'आव आइ दं आरो आदा दं आरो ओमफ्राय दा आङो न'नि बायजोआव दं आरोना बे मानि न'आव गैया न'नि बायजोआव बार जानो जिरायदों हा
दा अबाव दं नोंथाङा
औ माबायावसो न'नि बायजोआव दं आं माने लोगो
औ औ
आंबो नै बार जालाबायदों बाय
बायजोआव फैदोंना?
बायजोआव औ ओं आं मोनसे दखान थांदोंमोन आरोखि ना एसे ओरैनो बेरायलाबायहैदोंमोन।
गलायावना
सौफैखादों आङो
ओं गलानिफ्राय ना
दा औ बेरायलाबायबाय आरोखिना नै लामायावनो ओरैनो
औ औ
ओम
दा बे मोनाबिलि समावलाय एसे‌ एनै रेस्ट लायाबा न
औ
एसेनो
बेरायनांगौ समखौ बेरायबाय सोरनाव
दाथ' गरम नालाय
ओरैनो दखानफ्राव गलाफ्राव नोंथाङा माबाफोर जादों नामा मेथायाइफोर गोथावफोर?
औ जानायालाय जाबोबाय बिदिनो सावमिन म'मफोर जानाय जायासै ओरै बिदि बिदिनो माने बे दखाननि ओरैनो बे पियाजि लादुफोर जाबोबाय आरोखि ना औ उम बिदिनो पेकेटनि मेथायाइफोर जाबोबाय।
औ औ गैया आंहाथ' दासान्दि दहाय फुङाव थांदोंमोन माने दिनैथ' समबार हाथायमोन नालाय। बाव थांदोंमोन आरो
आंबो दहाय थांदोंमोन माबायाव बे ओरैनो बे थालिगावआव थांनाय जादों आरोखि ना
ओ दालि गावाव ना
औ माने सासे बिदानि एकाउन्टआ के वाइ सि जादोंमोन नालाय के वाइ सि के वाइ सि हैदोंमोन आरोखि ना
औ औ
थालिगाव बेंकआव थांदोंमोन आरोखि
औ
उम
उम
बेरायबोलाबायबाय आरोखि ना
औ बेरायनांगौ बेरायाबाबो जायाना
ऊम बेरायनांगौ जाहैबायना
औ
बेरायाबाबो जाया माने बेरायबासो गोसोखौबो एसे स्रां मोनो नालाय
औ
गोसो सिङाव एसे दुखु दाहाफोर थानाय बिदिनो गोसोखौ बोरैबा दरसि दरसि मोनोबा माने बेरायबा गोसोखौ एसे रेजें मोनो आरोखि ना बे गोसो द एसे गुवार जायो मानसि नि साननायफ्रा एसे फ्रेस माबा जायो आरोखि बिदिनो गोग्गो जायो ओमफ्राय दि जेरावबो थां था थाङाखैना
दिनैथ' गैया आं जेरावबो थांनाय जायासै दहाय फुङाव बिदिनो फुंनि समाव बाजाराव थांनाय जागोन आरो ना माने गला माने एसे नांगौ जानाय बे सारटफोर लायदोंमोन आङो सेन्देलफ्रासो आरो गस्ला गांसे लायदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ लाबोखांनायनि उनाव सानजौफुै ओंखाम जाखांनानै
औ
खामानि मावनो थांदोंमोन आं माने बै मोनसे जायगायाव खामानि मावनो लिंहरनानै थांदोंमोन आरो
औ औ
दा खामानि मावबाय आदा बेला मावनानै फैबाय आरो
आंबो दहाय बिदिनो थालिगावनिफ्राय बिदिनो एकाउन्ट बानायनानै फैखांनानै बिदिनो दसे बेलासियाव बल जफैदों आरोखि ना गामि
अ जो जोलुर‌ जोदों ना
जोलुर
जोलुरखौथ'
देहाफ्राबो एसे माबायो आरोखि ना माने गोलोमदै गगारोबा देहाफ्रा एसे मोजां मोनो गावखौनो गाव गोग्गो बोरैबा रेजें मोनो। ओम देहाफ्रा फार जायो बेनिखायनो
गेलेहैबाय दहाय गेलेनायाथ' गेलेनायानो जाखाया ओमफ्रायो दिनै देहाखौबो एसे रेजें बानायसां साननानै देहाखौबो बिदि फे माबा बिदिनो ओ खेलाफोर गेलेला बायोबा बिदिनो बलफोर जोलाबायोबा देहाफ्राबो गोलोमदै गगारनाय जों एसे से
गेलेनांगौ नोंथां जोलुरखौ गेले खानांगौ जोखानांगौ जोलुर खेलाखौ आंबो र' आं दा सम मोनथ'वाखै नालाय ओमफ्राय आंबो सम मोनोबा गेलेगोन आरो जोलुरखौ आंबो जोहैगोन
औ औ माने देहानि थाखाय गोग्गो औ बिदि गेलेबाय थायोबा देहायाबो गोग्गो जालाङो आरोखि ना मानसिनि सेहेरायाबो मोजां जायो माने ओ माबायाव थानो हायो आरोखि ना मिडियामाव थानो हायो। जेनेबा जानायफ्रा बे जानायनि बे मैला मैथाफ्रा गोलोमदैजों बगारोना ओमफ्राय गेलेखांनानै बिदिनो लोगोफोरजों फोथाराव गेलेखां माखांनो बिदिनो दुगैनानै बिदिनो दखान थांनाय जाबाय आरोखि। आराम नो बेलासिआव मोनासि मोनासि थांनाय जाबाय बिदिनो लोगोफोरजों एसे मेथाइफोर जाहैलाबायबाय। ओमफ्राय दा फैनानै दा ओरैनो दा नै न'नि लामायावनो एसे बेरायलाबायबाय आरोखि दा
औ
जोलुर जोनो आंबो सम मोनबा थाय थांनोसै जम समखौनो मोननो नागिरा माने आंनिया समानो थोआ आरो ओंखायनो आं जोलुर जोनो थांनो मोनाखै दासान्दि र' साननैसो उनाव आङो सम मोनबाथाय आंबो जोहैगोन आरो
औ जोनो हागोन नोंथाङाबो
औ औ जेब्ला जेब्ला जोलुर जोनो थाङो अब्ला फोथाराव ज' लोगो मोनलाय लायगोन ना
लोगो मोनलायलायगोन औ
आरो एसे एनै मेथाइफोर सावमिनफोर ज' जालायहैनोसै जोलुर जोखांनानै आराम दुगै
दुगैखां लोबखां औ औ
खां लोबखां
औ
ज' नों इन्टारेस्ट
औ ओमफ्राय नोंथांना जौनि लोगोरि खौ नागेरथ आखै नामा ओमफाय
गैया लोगो माथो होनबावनो बेथ' मोनदा खाफाल जाहैबाय
हारसिं जानानै दंथयो
दा हारसिं जिबन जानानै दङ माने
लादो नोंथां सासे
उम नोंथांनि फारिलाइयाव दङबा होनो हागोन सासेसो नङा होमबा नोंथांनि फारिलाइयाव गोबां दङबा आरोना
र' आंबो जेन'बा आं होगोन आरोखि ना माबाबा आं मोनबा आरो बिना जेन'बा ओमफ्रायो सिन्था खालामना र' आरो मोनखागोन लोगो सिन्था खालामनाङा।
जागोन बेयो आदा सम आरो बोथोरा योब्ला ना सानसेब्लाबो मिलाय
जाफुंगोन माने थै ओ माने नेनानै थानायनि फिथाइया एसे गोरै जायोना फुजा
खस्थ'नि फिथाइया गोदै होननायाना
औ नङाबा गासैबो फिथाइआनो गोदै
नोंथां औ
औ नोंथां होनोमबा दोनथनोसै नामा नोंथां? खोनादोंना? हेल' हेलौ